खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां ओ
गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांसिमबो गोजोन मोनाबिलि हामलायथि बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय ओ नोंथाङा दायो माबाफोर खामानियाव बेस्थ' नामा
आङो नै ओरैनो जेबो खालामाखै बार जागासिनो दं आं नोंथां
अ नंगौ ना अब्ला
कल खालामदोंमोन
अ आङो नोंथांजों मोनसे बिसयनि सायाव सावरायनो होननानैसो कल हरनाय जादोंमोन
अ दे बुंनायसाय नोंथां
आबहावा औ ओ आबहावा गेब्रेंनायनि सो सोमोन्दै आं एसे सावरायनो होननानै सानदों आरो नों
अ नोंथां दे एसे खोन्थाना होनायसै होनबा नोंथां नों आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोनाव जों मा जानो हागौ बा आबहावा गेब्रेंनाया जोंखौ मा खालामो बेखौ एसे खोन्थाना होननाय नोंथां
औ जों आबहावा होनब्लाथ' बयबो मिथिखायो आबहावायानो जाहैबाय जोंनि सोरगिदिं थानाय बार दै बिफां लाइफां फा जिवारि गासैबो लानानै जों जों बेखौ मा होननानै बुङो आबहावा होननानै बुंनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो जोंनि थांनानै थानायाव गोनांथि जानाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौनो जोङो आबहावा एबा जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननो हायो आरो जेरै मा होनो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो मैगं थाइगं बा जोंनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बानायनानै लानो हायो आरो जेनेबा जोंनो मा होनो आफायाव थानाय बे थादोरसाफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरोना जेरै बार दै हा जोङो दै नङाब्लानो थांनानै थानो हाया जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय जोङो दै नांगौ जायो जोङो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जोंनि दुगैनाय जि जोम सुनाय गासैबो बिथिङावनो जोंनो दै नांगौ जायो बेनिफ्राय बार बारखौथ' जोङो एक सेकेणदबो हां लाया लाया लाबसिनो जोङो थांनानै थानो हाया जोंनो गासैखौबो गोनांथि आरोना नाथाय आथिखालावहायो जोंहा मा गोबांथार आबहावा गेब्रेंनाया जानानै फैबाय आरोना बेफोर गासैबो आबहावा गेबेनायखौ जों सुबुं माहारियानो बेफोरखौ जाहोदों गेब्रेंनायखौ जों आबहावा गेब्रेंनायखौ जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेनेबा मा होनो आबहावानि बारनि गेब्रेंनाय जायो एबा दैनिबो गेब्रेंनाय जायो खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनागासिनो नोंथां औ
दा थिग बेबायदिनो जोंहा बारनि गेब्रेनाया माब्रै जायो होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हायो आथिखालाव जोंहा गोबां सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगोनो जोंनो मा गोबांथार जोङो जानाय आदारनि गोनांथि जायो बा गाननाय जोमनायनि गोनांथि जायो दा जोंहा बेफोर गासैबो गोनांथिफोरखौहायो सुफुंनो थाखाय जोंनो मा गोबांथार दिहुनथाइ दिहुननांगौ जायो आरोना गोबां प्रडाक्ट एबा दिहुनथाइफोरखौ जोंनो नांगौ जायो बेनिखायनो बेफोरखौ जोंहा दिहुननो थाखाय माने दारिमिनफोर फसङो आरोना गिदिर गिदिर दारिमिनफोर फसङो बेबायदिनो इन्डास्ट्रिसफोर फसंनो फसङो आरो दा बेास इन्डासट्रि एबा दारिमिनफोर फसंनायनि जाहोनाव बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोर बा बे दारिमिनिफ्राय ओंखारनाय बे मा होनो गाज्रि मैला बेसादफोरफोरा जोंना दैयावबो गोजावो आरोना दैयावबो हगार हरो खायफाया बा हमनानै ला बिनिफ्राय दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोर बेफोरो बारजों गोरोबो आरोना बारजों गोरोबफानानै ओ बेफोरो बारखौ गुबुंले खालामो आरो बे बार गुबुंले जानाया जोंनि मालाब माबा समाव सुबुंनि थाखाय बेफोरो सुबुंनि थाखाय गाज्रि बेफोरो सुबुंनि हां लानायावहायो खहा खालामो बा जेंना सोमजिहोयो सोरबाबा बेबायदिनो हां लानायाव प्रब्लेम जानांगौ जायो बार गुबुंले बेफोरखौहाय माने मोननायनि जाहोनावहायो माने जुनियै बुंनो थाङोब्ला बैफोर दारिमिनफोर खाथि जा बे गिदिर गिदिर दारिमिननि खाथियाव थानाय सुबुंफोरा बेफोर जेंनाजों बांसिन मोगा मोगि जानांगौ जानानै फैयो आरोोना आरोबाव जोंहा मा होनो दै गेब्रेंनायबो जायो दा बेबायदिनो दै गेब्रेंनायाबो जोंहा मा होनो बेफोरबायदिनो जेनेबा हमनानै ला जोंना गिदिर गिदिर हस्पिटेलफोर बानायो आरोना दा बे हस्पिटेलफोरनिफ्राय ओ मा होनो ओंखारनाय बे गाज्रि मैलाफोरखौहायो जेनेबा खायफा खायफा नोगोरनिफ्रायहायो मायाव फोजावहरो दैमाफोरावबो फोजावहरो होननानै खोनानो मोनो दा बेफोरनिफ्रायबो माने दैयाव गोरोबनानै दैखौ गुबुंले खालामो आरोना बा दैयावहाय जिउसा सोमजिहोयो आरो बेफोरो जोंना दैयाव थानाय नाफोरखौहायबो फोथैयो बा बेजों लोगोसेनो सुबुंफोराबोथ' जोंना दैमाफोरावहाय जोंना मा खालामो जेनेबा दैमानि दैफोरखौबो बाहायोना खायफाफोरा दुगैनायावनो होन मानायावनो होन दा बे नखरावबो खायफाफोरना बिगुरनि बेरामबो जायो आरोना बेफोरनि जाहोनावहायो बा हमनानै ला सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो जोंना माने दा दाखोर दाला गारनायफोर जेनेबा नोगोर एरियाफोराव आरो ना नोगोर जायगाफोरावहाय जायगा गैयिनि जाहोनाव गोबांथार लामा सामायावनो गारनानै दोनो आरोना जायनि जाहोनावहाय मा जायो बेफोर दाखोरफोरााहायो सेवनानै बेफोरो ओ मा होनो मोनामहोयो आरोबाव लोगोसे बेफोरो बारजोंहायो बारजोंहाय बिसोरो मिलायनानै बारखौ गुबुंले खालामो आरोना ओमफ्राय आंनि बुंनाया एसे बनोसै ओ नोंथाङाबो दा माबाफोर बुंनो सानो नामा
ओ जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनि बेखिनिखौ आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय आङो नोंथां बुंनो साननाया जाहैबाय जोङो जाय जोङो दासान्दि गोखै दानाय आदार जायखौ जों फास्ट फुड होननानै बुङो इंलिसाव बेनि सांग्रांथि थननि बागै आं एसे नोंथांनो फोरमायनो सानदों खोनासंनो हागोन ना नोंथाङा अ दे हबा खोनासंनोसै नोंथां दा जोङो बे गो गोख्रि जानाय आदार बे आदार खौ जानायाव जोंहा देहाया जोबोद खथि गोनां जायो दा बुंनो बुंनो थाङोब्ला बे आदारखौ जानाङानो होननानै जों बुंनो हायो आरो जों बैफोर बेसादफ्रा जाहैबाय जेरै जोङो आंकोल सिप्स बाहायो खुरखुरि बाहायो आलुनि चिप्स बाहायो पपकर्न बायदि बायदि जिसे गोबांनाखि बे पेकेटाव फैयो बैफोर जाग्रा आदार बा जाग्रा जेनाखि जों मेथाइ हिसाबै जायो बैफोरो देहानि थाखाय मोजां नङा बबेखानि बैफोर जिनिसखौ जायोब्ला जोङो देहायाव गोबां गेस बायदिसिना जानाय जानो हागौ जायनि जाहोनाव गथ'फ्रा बा जोङो उन्दै गिदिर बयबो बेफोरखौ बांद जानानै लायोब्ला जोङो मोजां आदार फारसे गोसो होनो हाया बा मोजां आदार बेनिखायनो बैफोर जेनाखि पेकेटाव फैनाय मेथाइफोर बे आलु चिप्स बायदि बायदि बेफोरखौ नोंथाङा देहायाव सोनानै लानाया मोजां जानाय जाया बेनिखायनो बेफोरखौ जायाबा जोंनि देहाया मोजां जागौ आरो बैफोरखौ जायिया मोजां नोंथाङा दा बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो माखासे गोख्रै जानाय आदार मम' चावमिन दाउनि रल पक'रा बायदि बायदि दंबावो दा बैसोरबो जोंनो देहानो हजम जानो जोबोद खस्थ' जायो देहाया बैफोरखौ जानानै लायोब्ला खमावबो नोङो सानथाम बा सानब्रैसोखौ बेबायदि समखौ ला थाखायो आरो हजम जाजोबनो थाखाय दा बेबायदि जानायाव जोंना देहाया जिनाखि हजम खालामग्रा जोंनि देहायाव अंग थायोना बे अंगआ थाबैनो दुरबल बा गाज्रि जानायनि फारसे लामा बोयो दा बेखायनो बेफोरबायदि जिनिसखौ जों जायिया मोजां दा बेफोराव जोङो दा मम चावमिननि खोथा बुङोब्लाबो जोङो बेयाव पियरलि मम चावमिन बा मैदा आथा जानानै फैया बेहाय अनेकथा गुबुन गुबुन रोखोमनि रासायनारि होनानैसो बानायनाय जायो दा बैफोर रासायनारियानो जोंनि देहाखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैबोयो दा बेबायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैबोयोबा जोंनि देहायाव बेमार आजार लोमजानाय साजानाय बायदि रोखोमनि सिङाव अन्थाइ बायदि रोखोमनि गेस बायदि रोखोमनि देहायारि लोमजानाय नुजाथियो दा बेखायनो जों बुंनांगोन जे बा जों माखासे सांग्रां थानांगोन जे बैफोर जिरादखौ जानायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन आरो नोंथां दा बेफोरखौ जानायनि अनगायै जोङो देहायाव ओंखाम रु थि गोरान बैफोरखौ जानानै लानाया मोजां बा जेसेबां जोंनि जायगायाव फिथाइ सामथाय मोनो जेरै आफेल आफेल मोन द्रायाबाबो जोङो थाइजौ थालिर सुमफ्राम आरो लोगोसे जों थरमुस बैफोरखौ जानानै लानो हायो जाय जोंनि देहानो नांगौ जानाय प्रटिन कार्बहाइद्रेटस भिटामिन्स बायदिफोरखौ मोजाङै जोंनो होनो हायो बेनिखायनो बैफोर बैफोर जिरादखौ जानाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो नोंथां दा बेखायनो आं बुङो बैफोर माखासे जोंनाव सफैनाय बाहेरानि जिनाखि जानाय आदारफोर बैखौ जायालाबानो जों जोंनि जायगायावनो जि फिथाइ सामथाइ मोनो माइरं बा ओंखाम मोनो बैफोरखौनो जों जानानै लानाया जोंनि देहानि थाखाय साबजागौ होननानै आं सानो नोंथां मानोना बैफोरखौ जायोब्ला जोङो जोंनि देहाया मोजां आदार मोनसयैयाव मोजां प्रटिन मोनसयैयाव जोंनि देहाया रानलांनोबो हागौ बा जोंनि देहाया मोनसे थाजिम जानानै फैनाय नङा आरो नोंथां नोङो खामानि मावनायफ्राव लेहेम मोननो हागौ बानाय मोननो हागौ बिनि जाहोनाव देहायाबो रानाब्लाबो देहा देहाया एकदम जोंनाव मेजेम जाखांनो हागौ दा मेजेमारि जाखाङोब्ला जोङो थाब थाब मेंनाय मोननो हागौ बेनिखायनो
उम
बैफोर जिरादखौ जायैया जोबोद गाहाम जागौ नोंथां बेनि सोलाय जोङो आरो जोङो मा खालामबावनांगौ जेब्लानाखि जोङो जानाय आदार जागोन बेनि सिगां जोङो मोजां दैखौ लोंनानै लाग्रोनांगौ जायो दैखौ लोंनानै लाग्रोयोबा मा जायो नोंथां माखासे जोंनि सिङाव गेस सोमजिनाय ज एसे एनै जों जिरायनानै थानाय बा जानायजों सोमजिनाय गेस बैफोरखौ जोङो दै लोङोब्ला माखासे ओंखारहोबोनो हायो बेबायदि जायो बेखौ सुस्रालांनाय बायदि जाहोनो हायो देहायारि सिंनि देहानि देहानि सिङाव दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं नोंथांनिसिम फोरमायहरनाय जाबाय बेखिनिखौनो खोनादोंना नोंथां
जोबोर जोबोर औ खोनादों नोंथां
औ
नोंथांनि ओ नोंथांनिसिम जोबोर साबायखर बावनाय थाबाय मोजाङै ओ फोरमायनानै होनायनि थाखाय